हेल' नोंथां।
अ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों।
अ ओ नोंथाङा फ्रिखा ना?
औ आं दा फ्रियानो दं।
अ नोंथांजों आङो फंनैसो ओ मा होनो जोंनि बर'नि ओंख्रि नारजि बिनि सायाव आङो फंनैसो सोंनो सानदों आरो। नोंथां दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे ओ नारजिखौ मानिफ्राय बानायो आरो माबोरै माबोरै बानायो बिनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन दे।
औ दे
गिबियावनो जों माने बे फाथो होननाय फाथोगो गोखा होननाय दं बे फाथो गोखानि बिलाइ औ खानानै फोरान ग्रोनाय जायो।
औ।
ओमफ्राय जेला रानो ओमबा बे माने नारजि मुं मोनो आरो फाथो गोखानिफ्राय
औ औ।
ओमफ्राय बे फाथो गोखानिफ्राइ जोङो माने संनोसै समाव आरो
औ।
संनोसै समावहाय जेला गाबोन बायदिआव संगोन
औ।
बाद दिनै बायदियाव माने नार्जिनि बै देन्था थायोना नार्जि बिलाइनि जि देन्था
औ थायो नोंथां
औ बेखौ गारनानै दैयाव सोमना दोनग्रोबाय हरसे
औ।
दिनै सोमबाय आरो दाबायदियाव सोमबाय फाय गाबोन गाबोन बोखांसिगोन सुसिगोन आरामनो
औ ओ औ।
उम
दा ओरैनो ओ
अह अदे बुंदे
ओ नारजिखौ माहा माहाजों जायोब्ला ओ-जोङो माने गोथाव उम मोनो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
उम ओं माने नारजिखौ बांसिनै अमा मेजेम बेफोरजों जानाय जायो।
औ।
बायदि नार्जि दोलो बो सङो माने नो गाव गोजाबो। खारै होनानै संनाय जायो उम।
टेसा मायदि नोंथां
नार्जिनि टेसाया गोखा जाहैबाय।
गोखाना ओरैनो जोङो ओ नार्जि ओंख्रि संनायाव खारैबो होयो खोमाना नोंथां गेब्लेनायनि थाखाय?
औ नोंथां ओ माने जेला नार्जिया गेब्लेया ओमबा बांसिन खारदै होनांगौ जायो आरो ना उम।
सानाय नुयो ना नोंथां।
ओं ओं ओं ओं जेला नार्जिया गेब्लेद'आ गेब्लेद'आ जायोना। जेबा साग'नो सायो आरो।
औ औ ओमफ्राय जोंनि बर' हिनजावफ्रा थ' नारजि संनायाव फाखाखा नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां।
ओरैनो नारजिखौ जोङो ना गोथांजोंबो रु बिदै सङो जों बेखौ नुनो मोनो ना नोंथां जोङो माने बिदै संनानै माने बिदै लोंलायो आरो खाथो खाथो मोनो ओमफ्राय
औ
दा ना नारजि संनायनि बादैबो ओम नारजि ओंख्रिनि बादैबो नारजि ओंख्रिनि बादैबो जोंनि बर' हिनजाव जों बर'फोरा एक्सुुलि अनला ओंख्रिबो जायो नङा होमबा नोंथां अनला खौबो बिराद जायो दा अनला दा अनला ओंख्रि संनायफोरनि आदबखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे?
ओ जों अनला ओंख्रि संनो थाखाय माने गिबियावनो माइरंनि गोनां जायो।
औ
आर बे माइरंखौ जों उवालाव देनानै लाग्रोनाय जायो अन गुन्दै खालामो आरो।
औ
एबानो ओमफ्राय जों जेला बे अन गुन्दै जाबाय
औ
जों अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो ओ थौ एबा बे साराय जायखि जायखिजाया जाया जाथों आरो बेयाव माने दै रु नाय जायो। दैया जेला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों बे देनानै लानाय माइरंनि अन गुन्दैखौहाय होसननाय जायो आरो। माबाजों गारजि माबा गारबा एबा खादौजों जोङो एरै एरै बे बनखौ होसननाय जायो जाथे अन लाया बे हरनाय उन गुन्दैया माने फिथर जाया आरो बिनि थाखाय जोङो खादौ जों एबा गारबाज जों एरै एरै होसननाय जायो आ
औ खारैबोथ' होनाय जायोना नोंथां
औ खारैबो होनाय जायो औ
दा जोंना औ जोंना थ दा अनला ओंख्रियावबो खारहैयो नारजियावबो खारैहैयो दा खारैया जोंनि ओ बर'फोरनि ओंख्रियाव माने गोनां खामानि मावो आरोना नोंथां दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नारजिखौ मानिफ्राय ओ खारैखौ मानि फ्राय बानायो
अह हागोन दे नोंथ आं हायो जों खारैखौ बे सबाय साख्लिनिफाय बानायनाय जायो माने सबाइनि फिफां मारा होखांनाय स सबाइनि जिगाबनिजों बेखौ सावो जोङो सावनानै जोङो बिनि हाथ'ब्लाखौहाय दैजों गथा गथा लारु खालामनाय जायो बेखौ खारदै बुङो ग'थाखौ गाय जेला दैजों सरो बेखौ खारै बुंनाय जायो बिनि अनगाबो जोङो बे थालिर आइथियाफोर बेफोरबायदिजोंबो माने थालिर आथियानि बिफांनि बे बिखं दंना
औ नंगौ
उम बेखौ फोरानग्रोनाय जायो फोराननानै जेला रानो बेखौबो सावनानै बिनि हाथफ्लाखौहाय लारु खालामनाय जायो बेबायदिनो बाननाय जायो आरोखि खारैखौबो
औ दा नोंथाङा सबाइनिखौ दा सबाइ ओंख्रियाबोथ' जानो बिराद गोथाव नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा सबाइ ओंख्रि संनायनि ओ आदबफोरखौ एसे फोरमायनानै हो होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन दे
ओ सबायखौबो जों गिबियावनो एवग्रोना लानाय जाबाय सबाय गथाखौहाय
औ
ओमफ्राय बेखौ जों माने बिनि बिखं मानिबा बिगुर बेखौ खारनो थाखाय जों
औ
थुख्रेमनानै जेला बे सबायनि बिगुरा गाबाय होनबा जों जावनानै लानांबाय संग्रायावहाय
औ
ओमफ्राय बेखौबो माने रुग्रोनाय जायो आरो दैजोंनो
औ
जेला रुइहां जायो एबा रुइइ अबेबा अबेबा रुइयाबो नालाय अबेबा अबेबा सबाइाया
औ नांगौ औ
अब्ला जों माने खारै होनांगौ जायो आरो माने
नंगौ नंगौ औ औ औ
ओम
दा सबायनि खार सबायइनि साबाखौनो जोङो खारै बानायनानै आरो सबाय ओंख्रियाव होबावो आरो नङा होनोमब्लानो दा
औ औ
आरो नोंथां थालिर फस्लानि खोथा बुंदों जे नोंथाङा थालिर फस्लाखौथ' ओंख्रि जायोना नोंथाङा आरो जों नुनो मोनो ओ थालिरनि मैखुन बे थालिर मैखुनखौबो जों ओंख्रि जानाय नुनो मोनो। दा बे हिसाबै थालिरा जोंनो फिथाइबो होबावो नङा होमबा नोंथां। जोङो फिथाइखौबो जाबावो। आरो थालिर थालिरा आथिया थालिरखौ जायो जानांगौ नोंथां नङा होमबा।
औ औ।
थालिरनि ओ जे फस्ला होननानै बुङो जोङो। बे फस्लाखो जोङो गोथाव मोनो आरो बैसागु समाव जोङो माने अमा बिबुजों थालिर फस्ला फस्लाजों सङोब्ला बिराद गोथाव मोनो नङा होमबा। नोंथां माने जों बिराद जासोगारो ना नोंथां। ना।
औ औ।
दा थालिरा माने जोंनि देहानि थाखाय जोङो फिथाइबो मोनजायो जोङो फिथाइयाबो जोंनि देहाखौ गोरा खालामो। लोगोसे थालिर फस्ला थालिर फस्लाखौ जायोब्लाबो जोङो जोंनि उदैया माने फोसाबो नो नङा होनबा नोंथां। आरो लोगोसे मैखुन थालिर मैखुनखौबो जायो थालिर मै खुना माने आइरननि थाखाय थाखाय मोजां होननानै बुंदों थै बारायहोयो नामा नोंथां दा जोङो बे हिसाबै थालिर खौ माने जोङो जाना थालिर बिफाङा माने जोंनि थाखाय बिराद उप'कार नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ।
दा नोंथाङा ओ थालिरनि ओ बागाननि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा जेनेबा जोङो थालिर गायनानै जोङो जोंनि जिउखौ खुंनो हागोना हाया बिनि सायाव
औ हागोन दे नोंथां। ओ जोंथ' बांसिन सिगां समावहाय बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायामोन जोंनिया।
नंगौ नंगौ।
ओ बिदिनो माइफोरल' बांसिन मावोमोन बेजोंथ' जों बांसिन जौगानायखौनो नुनो मोनामोन।
मोना मोना।
औ आथिखालनि मुगायावथ' बुहुद बागान बानाय नुसै थालिरनि बागान बिदिनो बुरजा बुरजा बागान गायो बिदिनो गोबां लाब जायो दिनो बागानावहाय जोङो ओरैनो थालिर मालफ'ग नोंथाङाथ' सिनाय खायो जायो खोमा ना? औ जोंथ' थालिर मालफ'गनिसो बागान बानायो नालाय बांसिन
औ औ औ औ
ओम बेबायदिनो बावनो बानायो
दांसेयाव ओरैनो दांसेयाव बेसेबांसो मोनो नोंथां? थालिद ओ माबा मालफगखौ
ओ नोंथां ओरैनो माने थालिरनि आखा बेखौ नायनानै दाम मोननाय जायो। आरो थालिराव दाना होननाय दं। दानाया जाबाय फिथाइ बिनि सायस' नायनानै होनाय जायो थालिरा जुदि थालिरनि बि दांङाव जुदि दाइन आखा गु आखा जुदि थायो अब्ला नोङो नैजौ बाजिनिफ्राय थामजौ बाजिसो मोननायनि थायो आरो
आतसा होमबा जोङो थामजौ मोनोब्ला जोंनि बागानाव जुदि ओ जौसेथासो बिफां दङब्ला होमबा जोङो थामजि रोजानि थामजि रोजा फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ फैयो नोंथां औ
अ होमबा जोङो बे फोरजोंनो जोंनि ओ थांना थानायनि राहाखौ दिहना लानो हायो ना नोंथां।
औ हायो नों
ओ दा जोंनि ओ‌ जों संसार जानायावथ' जोंहा गोबां नांगौ जानानै फैयो। जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै नै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै न' बांनिफ्राय लानानै जोंनो नांगौआनो जोबा नङा होमबा नोंथां? फरायनायखौ लानानै माने दा बे हिसाबै जोंनो
औ।
थाखा फैसानिथ' गोनां जायो नालाय दा। अब्ला जोङो बागान। खालामनानै बैफोरनिफ्राय जोङो आरजिनो हायो आरो जोंनि नांगौखौ जोङो सुफुंनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ औ।
औ।
दा नोंथां। जोङो माने। गोबां सावरायलायबाय दा बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ जायो नोंथां औ।
औ। दे होमबा ना गोजोननाय थाबाय नोंथां।